औ खोनादों।
औ होमबा दोङो दायो डाइरेक्ट आयदायावनो आयदाखौनो सावरायनोसै। औ औ बैसागो बोथोर बोथोरनि सायाव जोङो एसे सावरायनोसै जोङो बर'फोरा बैसागोखौ माबोरै खुंबोनाय आरो दासिमाव माबोरै खुं खुंबोगासिनो बेफोरनि सायावै एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां औ दे होमबा नोंथाङा एसे गोदोनि गोदोनिफ्राय जोङो बैसागुखौ माबायदि खुंबोगासिनो बेखौ एसे फोरमायनानै होदो ।
बैसागोआ जाबाय जोंनि मोनसे जे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुंनो हागोन मानो होनब्ला जोङो माने आबाद मावनायनि सिगां माने बै खेबसेजा रंजा- रंजायो आरोना ओमफ्राय बेवहाय आबाद मावखां खांनायनि उनावबो माने खेबसे ओ माने फोरबो फालिनाय नुनो बे जाबाय मागो। आबादनि सिगां मावनायनि सिगांहाय माने खेबसे माने फोरबो फालियो बेयो जाबायहाय माबा बैसाग बैसागु खौ जोङो माने सैथ्र दाननि जोबथा था खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो नङा होमबा। जेरावहाय जोंङो बौ सैथ दाननि जोबथा खालारावहाय मोसौ मोसौखौ जोङो थुखैयो मोसौखौ थुखैनानै माने जोङो आबाद गाहाय हारि हिसाबै जोङो माने मोसौखौबो माने माबा फालियो आरोना मोसौखौहाय जोङो सिबियो बेखौहाय माने बो लास बोसोरनि जोबथा दिनावहाय जोङो थुखैगोन बेयावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाव फान्थाव बेफोरखौ बेफोर दिगलिथि मोखोना बिबार फोरजोंहाय माने लाव मोसौखौहाय फुं समावहाय मोसौ बैसागु दिना फुं-फुं समावहायनो माने मोसौखौ थुखैनाय लाङो आरोना बेखौहाय बेजों माने हैदिनखालि माने लाव थिजों बुवा आरोना बेखौहाय दिगिलिथि दिगिलि गेथा माबानो दालायजोंहाय ओम बुज्राव बुज्राव लानानै थाङो माने फुं समावहाय बिसोरखौहाय माने हाग्रायाव हगारनो थाखाय हगारना होयो आरोना।
नंगौ औ बै खालि माने बै खालि माने दोनदाल होआ आरो
औ दुरुं होआ आरोना बै दिनहाय। बेनो बेनि उनावहाय मोसौखौहाय मोनासे जाबाय समावहाय बिसोरनि थाखाय दुरुंखौ गलि सेरावहाय लाइजौ आलारि बाथि धुप सावनानै माने दुरुंखौ बाउो आरोना बेनि उनाव जो माने दुरुंजों खायो बैदिना अखानायैहाय बैसागोनि सेथि सानावहाय मानसि बैसागु बेयावहाय माने जायहाय थैनानै थांनाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन थैनानै थांनाय थैनानै थांनाय मानसि फोरनोहाय बाउवो आरोना बै दिनखालि सेथि दिन खालि माने जायफोर जाय नख हराव सोरबा सोरबा बावो सोरबा सोरबा बावा बे दिनखालि गुबुन गुबुन गाबागाव गावबा गाव थायो नेम नेमखान्थिफोरा बेनि उनावहाय ओ नक न'खरनि गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गे ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलगोन मान होलाय लायो आरो ना बै दिननिफ्रायनो माने बैसागो बैसागोखौ जागायजेनो आरोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नुनो मोनो बेनि उनावहाय माने बयबो नखर ओ गामिनि गाबागाव न'खर न'खर इदिनो सा लोंलाय लायो सौराइ देयो सौरायबो जाय जालाय लायो माने जोंनि ओनसोलाव माने ओरैहाय बैसागु समावहाय सौराय देयो आरोना उम फिथा देनो मोना होननानै ओ गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों आरो माने फिथा बैसागोआव फिथा जायोब्ला नो दुमालु जायोनो मोसौनि बायदि दुमालु जेह थायो जे बेबायदि जायो होननानै फोथायो आरोना माने जोंनियावहा जोंनि ओनसोलाव माने सौराइखौ जायो आरोना बेनि उनावहाय सेथि बैसागोनिफ्राय माने सबथासेखौबो जायहाय न'खराव फैयो बेखौनो माने खुलुमनो आरोना खुलुमनानै बेबायदि बिदिनो ओ गामिनि रायजो राजाफ्रा सेथि बैसागोनिफ्रायनो रंजायो न'खर न'खर हाबनानै सेंग्रा सिख्ला खाम सिफुं जथा लानानै मागियो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय बेबायदिनो मागिनानै जोंनिया स्नि सान हाबालागे मानियो बैसागोखौ बेनिहाय स्नि सानालागे स्नि सानावहाय जोंनिया ओ स्निथाम गोखा गोखै मैगं जायो आरोना माने जोंनियाहाय संक्रान्ति दिनावहाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जानाय खौ नुनो मोना बैसागोनि स्निथि सानावसो जायो आरोना गोख
औ गोखा गोखैखा नोंसोरना स्नि थिआवसो जायो
नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय माबायदि
ओनसोलावबो बिदिनो नोंथांमोननि बायदि मोसौ बैसागोआव जोङो मोसौखौ मान होनानै सिबियो ओ दैमायाव थुखैयो जोङो गिबियावनो जोङो हालदैनि हालदैखौ देनानै जोङो फोथा फोनो हांगारजों थाव गुबैजों गलायनानै जोङो औवा हासुंजों फोथा फोननानै जोङो बिबार मानला बायदिसिना मोसौनो गान होनानै जोङो दैमायाव थुखैनो थाखाय लानानै थाङो ओम थुखैखांनानै जोङो बेबायदिनो हगारनानै होयो बेसां होआ आरो
औ
बेबायदिनो ओमफ्राय मोना मोना जोङो आरो जो गलियाव आलारि बाथि सावनानै जोङो बै मोसौ खानाय माखासे दिरुंफोरखौ दुरुंफोरखौ जोङो गोदान होजोबो आरो गोदान न'आवनो बानायनानै सानानै जोङो बेखौ गोदान सोलाय जोबनानै गोदान हो दुरुंजोंसो मोसौखौ खायो आरो बेबायदिनो ज जोबलाङो ओमफ्राय सेथि बैसागोआव जोंना फुङावनो लुबैस्रां लोबस्रां रिंखां खालामनानै थानसालिफोरखौ साफा खालामनानै लिरस्रां आरिस्रां खालामनानै जोङो बिनि उनाव बयबो माने गामिनि थानसालि एबा बाथौसालियाव थाङो आरो बयबो गामिनि बयबो फैयो आर'ज खालामो जों बोसोर गोदाननि ओ मुंआव जेनेबा जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै थाङो बेनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो आरो इसोरनाव ओ बेबायदिनो ओमफ्राय उनाव आर'ज गाबखांनायनि उनाव जोङो गिदिरफोरखौ खुलुमो ओमफ्राय ओ गिदिरा उन्दैफोरनो बोर होयो थिग बेबायदिनो जोंनि मानसि बैसागो एबा सिज बैसागोआ बारहोयो आरो जों बिदिनो बेनि उनावहाय जोङो जयैनो बिनि अखानायैफोरनिफ्राय जोङो गामियैनो बयबो ओंखारनानै रंजायो मोसायो ग न'खर न'खर थाङो थांनानै मोसायो बयबो बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय नोंथाङा दहै सौरायजानाय होननाया बेबो जोंनियावबो बेबायदि खान्थिया दं आरो बे
औ सेथि सानाव जायो माने सेथि सानावल' नङा आरोना बेवहाय जि जेसेबां आलासि फैगोनबा ए माने होगोन आरो बे बेहाय माने सिगांनि बायदि एसेबां दा देेनाय नुला बि खौबो सौाइफोरखौबो
माने गिबियाव जोङो माबानो सिगांनि थैना थांनाय गुथि जायखौ बुङो गोथैसि बेखौ बाउग्रोयो आरो औ बेखौ बाउखांनायनि उनाव जोङो जायो आरो ओमफ्राय जोंना बैयो औ औ जोंना ओमफ्राय बै गोखा गोखैखौ बे सं थि खालिनो जायो माने जोङो बिनि ओंथिया जाहैबाय जों बै गोखा गोखै जानानै माने गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होनाय ओमफ्राय बेमार आजारा जाहाथे गोदान बोसोराव फैया जाया। खौ माने ओ फोथायनानै जोङो बे त्र दाननि जोबथा दान एबा मोसौ बैसा खालिनो जानानै जोङो जाय जायो आरो गोखा गोखैखौ बेबायदि आरो जों।
जायो आरो।
औ नंगौ।
माने जोंनि आइसनि स्नि सानाव जायो स्निथा मैगं। गोखा गोखैखौहाय। ओमफाय नोंथांमोननिजोंहाय बेबायदिनो माने बर'नि दोरोङारि ओ दामनाय आगजुफोरखो लानानै ओ मोसायो ना माने गुबुन हायदि ओम बा टेक्न'लजि गुबुन टेक्न'लजि जे दा साननानै ओ बाहायनाय जायो।
औ औ औ जोंनाव ओ बांसिन माने जोङो ज'यैनो गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारो बा बोराय बा सेंग्रा सिख्ला ओ बैसो जानाय गासैबो ओंखारनानै बिदि ओंखारनायाव जों मोसानायाव जोङो बर'नि जेरै दामजु खाम सिफुं जथा सेरजा ओ थरखा बेखौ लानानैनो जोङो मोसायो नाथाय ओ साफा सानै जोङो लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो जे ओ साफा सानै माने सानै साथाम बिदिनो ओ ज' जानानै बिसोरो मालाबा समाव जोङो बे ओ साउन्ड बक्स ओ बायदिखौ स्पिकारखौ औ दामनानै बाहायो आरो। बिसोरो माने गावसोरो सानै साथामजों बिदिनो बाहायनानै मोसानायखौ जबो जों ओ माने आथिखा आथिखालाव नुनो मोनो आरो नाथाय थेवबो जोङो ओ माने गुबैयै बै बर'नि दामजुफोरखौ बाहायनानै। बिदि मोसायो आरो ओ। ओमफ्राय ओ आथिखालावथ' गोबां ओ बिदिनो एसे एनै सोलायबाय सोलायनाया माखासे ओ गोदोनि खान्थिफोरा गैलिया। नोंथांमोनथिं माबा मोनसे औ।
मा होनो नों बिदि बर'फोरनि जे मोसा फोरबो फोरबो बिदि जाबाथाय नोंसोरनिया बे बर'फोरनि गुबै मोसानाय बा देमसि मोसानाय होनो लान्दां बैसागु होनो बेफोरबायदि मोसानायखौ मोसानाय गैनाय गैया नोंथांमोननिजों?
उम जोंनिथिं ओ दङ ओ जोङो स्टेजाव जेब्ला जोङो ओ प्रग्राम बा फांसनझखौ जोङो खुङो अब्लानिया बेफोरो जायो मोसायो। ओ दङ जोंनावबो बे मोसानाया दाबो।
ओ माने देमसियाथ' सिगांनिफ्रायनो एकदम सोलिबोनाय माने खुगा मेथाइजोंहाय ए मोसानाय नाला ओ आ लानदां बैसाग गैया जाबाय माने माने लानदां। लांदां फोथारावहाय जयैहाय मोसानाय सेंग्रा बा सिख्ला ओम बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ माने ए ओ सिगां गेजेर समावहाय एसे गोमालांनो हमदोंमोन गेजेर समावहाय आथिखालाव बेफोर आरो नुफिनदों आरो ना गेजेर समावहाय नुोनोनो मोना माने देमसि मोसानाया मा जायगा लानानै जायगा माने ओरैबायदि खम जाबोबायमोन आथिखालाव बेनि माने जि देमसि मोसानाय बा लांदां बैसागु मोसानाय आथिखालाव एसे नुनो मोनफिनबाय आरोना माने हारिमुनि सायाव फाय माने एसे सांग्रांथि लाबो सागान्थि लाबोनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ ओ बेबायदि ओ